नोंथां औ औ खोनाबाय खोनाबाय।
औ मोजां खोनादों ना?
औ।
दे होनोमबा जोङो मानिसिआव रायलायनो दा?
ओ जोङो इडुकेसना जेनेबा जोङो दा नुनो मोनदों दा लाइमोनफोरा दाना गोबां मबाइल इउस खालामो बेनिखायनो बे मबाइलनि इउस खालामनायनि गेजेरजों माब बाददि मोजां बा गाज्रि गोहोम गोग्लैदों बेनि सायाव रायज्लायनो नागिरदों।
अ आचसा माने मबेला जोंनि लाइमोनफोरनि इडुकेसनाव बोरै मोजां आरो गार बै माने ओ बुस्थुखौ लिरदों बेखौ माने जों माने रायज्लायगोन बेनि सायाव।
औ औ नोंथाङा बेनि सायाव माबा बुंग्रोनो सानदोंना?
ओ आंनि साननायावथ'। मबाइलनि जाहोनाव गोबां मोजां आरो गाज्रि गोहो गोलैदों मानोना ओ जोङो मबाइलजोंनो जोङो गोबां रोखोमनि जोङो भिडिअफोर नुनो हायो। इ इदुकेसन जा आन इडुकेसनेल जा आरोथ' जोङो नैबे समाव ओ अनलाइनजोंनो जोङो क्लास खालामनोबो हायो। ओमफ्राय नाथाय बे मबाइलजोंनो जोङो गोबां माने गाज्रि गाज्रि खामानिबो नुनो मोनदों जा आरो जेरै ब्लेकमल खालामनाय बा गाज्रि गाज्रि भिडिअ बानायनाय सोरखौबा एदिनो माने फानदायनाय सोरनिबा ओरैनो बदनाम खालामनाय आरो लोगोसे मबाइला मानसिखौ अ गोबां डिसट्रेक खालामो माने जेब्ला फराय यनो गोसो जागोन अब्ला माने मबाइलाव जाफिननो होगोन जों बेखौ नायदो इन्सटाग्रामाव स्क्रल खालामबाय थादो
उम
स्ख्रल खालामबाय थादो बिदियावनो माने गोबां टाइमफ्राबो बरबाद जायोमोन डिसट्रेक जायो। नाथाय लोगोसे नै बेफोर जे मबाइल जोंनो जोङो गोबां रोखोमनि माने गोदान गोदाने भिडअ नुनानै मोजांबो भिडअ नायनानै माने ओ जोङो माने गावनि लाइफआव गोबां माने मोजां मोजां खामानि मावनो हायो आरो जेरै दानि समाव गोबां स्टुदेन्टफोरा इउ पि एस सि ए पि एस सि बेफोर एगजाम होनो थाखाय अनलाइनफ्राय अनलाइनजोंनो फरायो माने आरो ' अनलाइसोनो फरायोमोन
उम हेलौ
आरो नोंथाङा बिदिनो अनलाइन बिदि क्लास खालामफेरदों नामा?
औ औ आंबो खालामदों मानोना दाना थ' ओ जोंना डिजिटेल जुग सफैबाय नङा होमबा बांसिन खामानियावनो जोंनो मबाइलनि गोनांथि जायो दा जेनेबा जों ओ जोंना जुदि फाहामथायनि थाखायबो दाना जोंना आफभा बिदि माबा सफैबाय जायनि थाखाय जोंनो मबाइल अटिपि बेफोरनि गोनांथि जायो ओमफ्राय फरायनायाव जोंना स्टुडेन्टफोरनिया बुंनो थाङोब्ला जोङो मबाइलनिफ्रायनो माने सोलोंनो हायोब्ला गोबां बाथ्रा सोलोंनो हायो मानोना इउटुबाव गोबां बिदि टिचारफोर दङो जाय टिचारफोरा बेसेबांबा मोजाङै जोंनो सोलोङो आरो ना गोबां साबजेक्टनि सायाव औ नोङो साइन्सनियानो जा बा मेथ्स जा आर्टसनि बा आर्टसनियानो जा कमार्स बिजनेस जियानो जाया मानो नोङो गोबां बेफोरबायदि इउटुबनिफ्रायनो नोङो फ्रियावनो सोलोंनानै लानो हायो आरोना। बेजों लोगोसेनो गोबां जेनेबा जो बेंकिं ए गजाम कम्पिटिटिभ गभारनमेन्टनि एगजाम बेफोरनि थाखाय जोङो गोबां फ्रि कर्स लानो हायो सार्टिफिकेसन लानो हायो। गोबां स्किल सोलोंनो हायो जेरैबायसा कम्पिउटार थुनाय बेजों लोगोसे जोंहा औ बिदिनो कम्पिउटार लेंगुवेजेस जेरैहाय हेकिं बा साइबार सिकिउरिटि औ बेफोरनि बागै गोबां बाथ्रा सोलोंनो हायो जोङो आरो बेजों लोगो सेनो मबाइनि गेजेरजों जों दाना जेनेबा ओ माबा मोनसे से इनफरमेसन नांगौबाबो जोङो गुगोलनिफ्राय नायनो हा हायो नङा हबा गुगोल ए आइ औ सैथ जि पि टि बे बेफोरनि बेफोरजों जों गोबां बाथ्रा सोलोंनो हायो जों मिथियै बाथ्रा खौबो बिसोरनियाव सोंनानै जोङो बिसोरो जोंनो आनसार होयो बेफोरबायदिनो जोङो दैलि लाइफाव बेफोरखौ गोबां मोजां खामानियाव बाहायनो हायो ना
औ औ
थाय बे गोसे गेजेरजोंबो गोबां गाज्रि खामानि जादों नङा होमबा? दा जेनेबा बे ए आइ नि गेजेरजोंनो नोंनि माने ओ गोबां पार्सनेल इनफरमेसनफोरखौ मोननो हायो जायनि गेजेरजों बेखौनो सोरबा माने ओ गाज्रि खामानियाव बाहायनो हायो। बेजों लोगोसे मबाइलआव गेम गेलेनायजों गोबां मानसिफोरानो माने फैसानि माबायाव ओ हाबलाङो आरोना। फैसा बे फैसाजों बिदि गेलेनानै गोबां खैफोदाव खोख्लैनाय मानसि फोरखौ नुनो मोनो। बेजों लोगोसेनो जेनेबा इनस्टाग्राम ससियेल मेडियाखौ बांद्राय बाहायना नै गोबां जोंनि उन्दै लाइमोनफोराबो गाज्रि जालांनायखौ जों नुनो मोनो बेनिखायनो माने मोजां आरो गाज्रि बेखौ बिजिरनानै जुदि नोङो सालायनो हायो होमबानिया मोजां आरो।
अ नोंथाङाबो बिदि मालाबा अनलाइन क्लास खालामफैबाय नामा?
औ औ खालामफेरबाय आं दाबो खालामगासिनोआनो। माने ओ एगजाम प्रिपेरेसननि थाखाय आं बिदि खाल लागासिनो।
आदसा मा एग्जामनि थाखाय?
आं बेंकिं एगजामनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामगासिनो। माबा सारना औ ओमफ्राय उम दे नोंथाङा बुंग्रोदो।
कर'ननि टाइमावथ' इदिनो गोबांनि अनलाइन एक्स ओ अनलाइन क्लासनो जादोंमोन ना? बे समाव नोंथाङा खालामफेरनो मोनदों नामा बिदि अनलाइन क्लास?
औ औ औ कर' कर'नानि समावथ' जोंनाबो कलेजनि फ्राय बिदिनो अनलाइन क्लास खालामदोंमोन जेनेबा ओ जुम कलनि गेजेरजों बिदिनो खालामोमोन नङाबा बिस सोरो डायरेक्ट रेकर्ड खालामनानै जोंनो हरदोंमोन बिदि खालामनो मोनदों। बे समावद' ओंखारनो हायाखिमोन नालाय अनलाइन क्लास जानो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जादोंमोन आरो।
औ औ।
औ
आंबो बै समाव इदिनो ओ अनलाइन क्लास खालामनो मोनदोंमोन आङो। बे समाव गुबुन गुबुन साजेक्टनि मास्टारफोरा गुबुन गुबुन ओ जि साबजेक्टखौबो फोरोंदोंमोन बिदिनो अनलाइन क्लास खालामदोंमोन जोङो। फोरोंबोदों बिथांमोनहाबो न' थाहैदोंमोन जोंबो न' थांदोंमोन जोंबो बिब्दिनो अनलाइन क्लास खालामदोंमोन बे समाव।
औ ओमफ्राय बिदिनो नोंथाङाबो माबा मोनसे बिदि अनलाइन माबानिफ्राय ओ बेनिफिट मोननो हादों नामा जेनेबा बिदि खामानि मावनानै माबा मोनसे?
अ आंनि नायनायावथ' आङो जास्ट' अनलाइन क्लास खालामनानै आं जोबोद बेनिफिट मोनदों।
ओ जेरै आङो ओ ए पि एस सि निबो आङो अनलाइनाव क्लास खालामगासिनो आं सानानैसो
आतसा।
ओ लोगोसे आङो ओ जेसेबां आङो मिथिनो लुुबैनाय बुस्थुफोर ओ आबादारिनिफ्राय लानानै टेक्न'लजिसिम आङोे बिनिफ्रायनो आं सोंफिनाय जायो आङो बे आंनि आंनि बारियाव थानाय माबाबो जुदि दंफां लाइफां प्रब्लेमफोर जायो आङो माने थिग बेयावनो आङो सोना होयो आरो बिदिनो फट'फोरफोरखौ सोंलाबायो आङो बिदिनो माबाफोर प्रब्लेम जानाय नङा होननानै नाथाय नोंनिबो एसे सान गोनां बाथ्रा जे जसेबां चे जि पेफोरा रिप्लाय हरो ओ अबा अबा स थो नाथाय अबेबा अबेबा माने एसे बेलेग बेलेग माने नंखाय फिनायफोरबो होयो आरो। जों जुदि बेखौ जुदि मेगन मिसिबनानै जुदि जों बेखौ फोथायो अब्ला जोंनिबो एसे हानि जानायनि खोथा थायो आरो। ओंखायनो आङो बाहायदों चिजबिदिखौ नाथाय इसे गिनांगौनिबो बाथ्रा आरो ना? जे अरायसम बियो सैथोखौ होनगोन बे नङा। से बेयावबो एसे प्रब्लेम जायो आरो
उ ओमफ्राय नोंथाङा बिदिनो ओ नोंसोरनि ओ एरिया बिदियाव म फोराव बिदि नुनो मोनदोंना जेनेबा मबाइलखौ स्टुदेन्टफोरा माबोरै इउस खालामो मोजांनि थाखाय ना गाज्रिनि थाखाय।
दाथ' नायनो थाङोबाथाय उन्दै उन्दै गथ'फोरा बांसिनानो मबाइलखौ मोजांनि थाखाय नङा एसे गारजिनि थाखायसो बाहायनाय जायो। ओ जों नुनो मोनो थिनि आलि सारि आलि बबेबा अबेबा दखान खनायाव जिरनानै पाबजि गेलेबाय थागोन फाबजि गाबै थगोन सानसे सान हरावबो गेलबाय थागोन आरो मबाइलफोरनि थाखायनो आङोबो नुनो मोनदों उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बिदिनो भाइरेल जागुलायनाय मा जागुलायनाय सोरबा सोरबा नांलाय बोलायनाय बेफोरो एसे जोबोद माने आ दुखुनि बाथ्रा आरो आरो इसे गिनांगौ बाथ्रा
औ होमबा दा बेफोरखौ खमायनो थाखाय जों मा खालामनाया मोजां जागोन नोंथां नोंथांनि बादिब्ला नोंथाङा माबा साजेसन होनो सानो नामा बेफोरखौ खमायनोबा जों मा खालामनो हायो। जुदि बिसोरखौ मोजाङाव लाबोनोबा
आं सानो एवेरनेस लाबोनाया मोजां जागोन खोमादां आं सानो ओ बिथांमोनखौ लोगो लानानै जों बिथांमोनखौ बुजायनाया मोजां जागोन आरो दिन्थिहोनाया मोजां जागोन जेदि मबाइलाव जुदि कन्ट्रल खालामनो हाया जुदि मबाइलखौ जुदि अब्ला माने फार्बो खालामनो हागौ जोंखौ ओंखायनो जाहाथे एसे माने गावखौबो एसे हमथा लाखियो आरो मबाइलखौ बेसेसे हमथानानै लाखियो। जाहा बि बुस् बेखौ बाहाया माने आ ओ मबाइलजों जों माने मोजांबो जानो हागौ आ मबाइलखौथ' गाज्रि होनबा बियो मोजां जानाय नङा मानोना ओ बाहायग्रा मानसियासो माने मेन बुस्थु आरोना सोरैखौ बोरै बाहायदों बेसो बांसिन मेटार खालामो बे मोजांनि थाखाय बेबस्था खालामनो हागौ गाज्रिनि थाखाय बेबस्था खालामनो हागौ आं सानो आं सानो ओ बाहायग्रा मानसि एसे मोजां लाबोनो लाबोबा मबाइल इउस खालामनाया बेसे मोजां जागोन नामा होननानै
औ औ आंबो बेखौनो सानो माने ओ जेनेबा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जों मा खालामनो हायो बिमा बिफाफोरनि सायाव दोननो हायो आरोना बेखौ जेनेबा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बांद्राय मोनसे एजसिम ओ मोनसे बैसोसिम सहैनाया लासि बिमा बिफाफोरा नायो जे बिसोरो मबाइलखौ गाज्रिनि थाखाय इउस खालामा नांगौ समायावल' इउस खालामो मानोना दिडिजिटेल जुग नालाय नोङो बेखौ इउसथ' खालामनो खालामखानांगोन बोद नाथाय बिसोरो जा गाज्रि लामाथिं थांनो हाया बेखौ बिमा बिफाया नायनो हायो आरो बेनिफ्राय एसे जेनेबा बैसोआ गेदेर जालांनायनि उनाव जेनेबा बिसोरनि थाखाय मोनसे बिदिनो एवारनेस प्रग्राम खालामनो हायो आरोना ओमफ्राय बिसोरखौ बिनिफ्राय ओ खिन्थानो हायो बिसोर माबोरै इउस खालामबा मोजां जागोन जेनेबा माबोरै इउस खालामनाया जोंनि थाखाय हार्मफुल बेफोरखौ खोन्थानाय हायोब्ला बिसोरो मोजां जालांनो हागोन होननानै आंबो बेखौनो सानो आरो
नोंथां बाट
हो
नोंथाङा फार्स स्मार्टफनखौ मारै‌ इउस खालामग्रोदोंमोन नोंथाङा औ फार्स्ट माब्ला नोंथाङा स्मार्ट फनखौ इउस खालामग्रोनाय
स्मार्ट फनखौथ' आङो एक्सुलि इलेभेननिफ्राय इउस खालामदों आं सिगाङाव बांद्राय इउस खालामखायामोन औ जोंना न'आवहायबो इउस खालामनो होआमोन नाथाय माबा माबेबा खामानि जेनेबा फरायनायनि नांगौ जायोब्ला आं इउस खालामोमोन बाट आंनि फार्स जों मबाइलखौ आङो इलेभेननिफ्राय इउस खालामदों आरो
औ आदसा
औ
दे ओमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय
औ दे नोंथांजों रायलायना जोबोद गोजोननाय थाबाय
औ नोंथां थेंकइउ